हेलौ नोंथां औ हेलौ औ नोंथां फ्रि ना नोंथां
औ फ्रियानो दं
अ नोंथाङा फ्रिबा मोनसे आयदानि सायाव आंजों सावरायफानो हागोन नामा? माने जोङो औ उननि जाखां माने गोदोनि जाखांबनाय उननि जाखांबोनाय दानि जाखांबोनाय थासारिनि सायाव सावरायनो सानदों आर ना औ मानो होनोबा नोंथाङा एसे फोरमायना होग्रोनो हागोन नामा? बेनि आयदानि सायाव
औ हागोन हागोन नोंथाङ हागोन
आयदाया जाहैबाय गोदोनि थासारि दानि थासारि नङा होमबा
औ
बर' हारि होननानै बुङोबा मोनसे जाखांफु हारि नङा होमबा
औ
थिग बेबायदिनो गोदोनि बोथोर दानि बोथोर बा गोदोनि सम दानि सम बुहुद दिडिफारेन्स दं नङा होमबा
औ
जेरै जों बुंनो थाङोबा बर' हारिनि गोदोनि थासारिया खोब मोजां नङामोन मानो होननानै बुङोबा गोदोनि समावहाय जोंनावहाय नांगौ बाददि सोलोंथाइ गैयामोन नङा होमबा आरो बे जों लोगोसे जोंनावहाय नांगौ बायदि थांलाय फैलाय हान्था मेला बायदि बायदि जों सुबिदा गैयामोन समावहाय जोङो बर'फोरा मा खालामोमोन जेन'बा हाग्रा एवनानै नङा होमबा हाग्रा एवनानै गामि सिं बा बबेबा मोनसे दैमा सेर बा हाग्रा सिङावहाय जोङो दंफां लाइफां दाननानै मा खालामोमोन हादान सिमफायनानै माने संसारखौ जायोमोन नङा होमबा
औ
थिग बेबायदिनो संसार जानायजों लोगोसे जोंनावहाय मा गैयामोन नांगौ बाददि गुन गोनां सोलोंथाइ गैयामोन नङा होमबा जोंनाव खाथियाव मा गैयामोन फरायसालि गैयामोन बिमा बिफाया जोंखौहाय माने गथ' फोरखौहाय मा खालामामोन माने फरायसालियाव थिनहरामोन दा थिग बेबायदिनो बै समावहाय बुहुद खस्थ' माने जारलानि गेजेरजों माने बर'फ सोलिबोदों आरोखि। बेबायदि आरो दा बेजों लोगोसे दानि जुग खौ नायोबा माने गोदोनि जुगावथ' नोङो स्कुल कलेज फरायनोबा जेरेखम बुंनो थाङोबा जेन'बा गाहाय थाखोनि फरायसालि जायखौ जोङो मा बुङो एल पि स्कुल नङा होमबा।
औ
बर'फोरा हाग्रा ओनसोलाव थानायनि जाहोनाव बा दैमा सेराव थानायनि जाहोनाव बा लामा मोजां नङिनि जाहोनावहाय जोङो सिङाव संसार जानाय बा रायजो जानायनि थाखाय जोंङो खाथियाव मा गै जोंना हाय फरायसालि गैयामोनङा हब एल सु स्कुल बा जों गाहाय थाखोनि फरायसालि जों फरायनो थाखाय जों मा खालामनांगौमोन थाम किल'मिटार बा ब्रै बा किल'मिटारनि गोजानाव थांनानै जोङो फरायहैनो गोनां जायोमोन नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
बेबायदि दा थिग बेबायदिनो जोङो गाहाय थाखोनि फरायसालि फरायखांनायनि उनाव जों गेजेर थाखोनि फरायसालि फरायनो थाखाय जों मा खालामनांगौमोन जिनिफ्राय जिबा किल'मिटारनि गोजानाव थांनानै जोङो माने फरायहैनो गोनां जायोमोन। बेबायदि आरोखि आरो बेजों लोगोसे जोङो गोजौ थाखोनि जेरेखम जों कलेज नङा होमबा इउनिभारसिटि फरायनो थाखाय जोङो गुबुन दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनानै माने जों फरायहैनो गोनां जायोमोन आरोखि दा थिग बेबायदिनो बै फोरबादि सुबिदा गैयैलाय बा थांलाय फैलाय जोंना हान्था मेलानि थाखाय जेन' गारि मथर गैयिलाय बा लामा सामा मोजां नङिलाय बा जोंनावहाय दैमानि दालां गैयिलाय नङा होमबा जोङो मा खालामनो हायामोन बै समावहाय जोङो नांगौ बायदि गुन गोनां जों सोलोंथाइखौ जों मोननो हायामोन आरोखि। दा बेबायदि आरो आरो बेजों लोगोसे जोंनि बर' हारिया मा खालामोमोन जोङो सासे गथ'खौ हिनजावसायानो जा हौवासायानो जा नङा होमबा? बै समावहाय गुन गोनां सोलोंथाइ होननानै माखौ मानिनाय जायोमोन जुदि सासे हिनजावसाया माने बियो जि दानो गोरों नङा होमबा? माइ गायनो गोरों, बेजों लोगोसे ओंखाम संनो गोरों, दा बैबायदि हिनजावसाखौसो मा बुङोमोन माने गुन गोनां सोलोंथाइ माबा गोरों होननानै जों मा जायोमोन मिथिनाय जायोमोन नङा होम
औ औ।
औ थिग बेबायदिनो हौवाफोरनि बेलायावबो जोङो मोसौ खुन्थिया दाननो गोरों आरो बेजों लोगोसे हालेवनो गोरों नङा होमबा हाल खदाल जावनो गोरों दा बैफोरबायदि माबा मोनसे जेन'बा सादद्रि संग्राय हेबनो गोरों बैफोरबायदि हौवाखौसो मा गुन गोनां सोलोंथाइ गोनां हौवा होननानै जोंनि माने समाजावहाय फोथायनाय जायोमोन बा मानिनाय जायोमोन आरोखि।
औ।
बायदि आरोखि। नाथाय आथिखालावहाय गोदोनि जानाखि परिबेस माने गोदोनि जानाखि कन्दिसन बेजों लोगोसे गोरोबला। मानो होननानै बुङोबा दा जोङो मा जाबाय समजों लोगोसे खारफानो रोंबाय नङा होमबा? जोंनि खाथियावहाय मा फैबाय गथ' गथायखौ फोरोंनो थाखाय जोंनियावहाय स्कुल फैबाय। जोङो गाहाय थाखोनि फरायसालि फैबाय नङा होमबा गोजौ थाखोनि जोंना फैबाय कलेज फैबाय। दा थिग बेबायदिनो जोंनि गंफ्रोमबो गामियावहाय फरायसालिनि सोलोंथाइ लानो थाखाय नङा होनबा बिजाबनि जों सोलोंथाइ लानो थाखाय मा जाबाय गामि खाथियावनो से किल'मिटार नङाबा नै किल'मिटारनि गेजेरावनो जों मा मोनसे माने जोङो गुदि फरायसालि बा गाहाय थाखोनि फरायसालिखौ जों मोनसै आरोखि। दा बै बायदिनि थाखायनो जोङो दा उन्दै गथ'फोर जाय गथ'फोरा थाम बोसोर बा ब्रै बोसोर नङाबा बा बोसोर जाबाय नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
दा बै गथ'खौ जोङो गुन गोनां सोलोंथाइ होनो थाखाय माने जोंनि बै जानाखि एल पि स्कुल जों बेयावहाय फरायनो होनाय जायो आरोखि बेबायदि आरो आरो दा बेजों लोगोस जे जोङो नायनो थाङोबा गेजेर थाखोनि जोंना जेनाखि फरायसालि नङा होम बा एम इ स्कुल बा हाइ स्कुल बैफोर स्कुलाव जोंना नै किल'मिटारनिफ्राय थाम किल'मिटारनि गोजानावनो दंसै नङा होनबा बेबायदि आरो आरो कलेज फरायनो थाखाय जोंना जि किल'मिटारनि गाहायावनो जोंना बा थामब्रै बा किल'मिटारनि गोजानावनो जोंना कलेज दंसै दा थिग बेबायदिनो जोंनि फरायनायनि आरो बेजों लोगोसे जोंनि लामा नङा होमबा गिदिर गिदिर जोंना दैमाफोराव मा जाबाय दालां जाबाय जोंना लामाफोरा मोजां जाबाय। थांलाय फैलायनि थाखाय जोंनाव मा जाबाय गारि मथर हान्था मेला जोंना बांनो हमबाय नङा होमबा। दा बैफोरनिफ्राय जोङो मा मोनबाय मोनसे मोजां गुन गोनां सोलोंथाइखौ जों सोलोंनो हाबाय आरोखि थारमाने। बेबायदि आरो आरो बेजों लोगोसे जोङो बर' हारि होननानै बुङोबा गोदोनि जानिखि बर' हारि दानि बर' हारि जों मोनसे बुस रायखांनांगोन दा मोनसे बुस्थुवा जाहैबाय जोंनि बर' हारिया जाहैबाय आबाद मावनानै जाग्रा नङा होमबा नोंथां?
औ।
दा आबाद मावनानै जाग्रा हिसाबै गोदोनि समाव जों मा खालामोमोन माने आबाद मावनानै जायोमोन बांसिनानो बेबो जोंनि गोदोनि आदब खायदाजों जेरेखम जों बुंनो थाङोबा जोंनि गुबै आबादानो जाहैबाय माइ दङा होमबा। दैज्लां बोथोर फैनाय लोगो लोगो जोङो बोसोरसेनि जानायखौ जों मा खालामोमोन माने बोसोरसेयावनो बोखांनानै दा थिग बेबायदिनो गोदोनि समाव मा खालामोमोन फुंनि जेनेबा थाम रिंगा ब्रै रिंगायावनो सिखारनानै नङा होमबा जोङो मा खालामोमोन बबेबा मोनसे दुब्लि जा दुब्लियाव जोङो माइ गायगोन माइनि फोथाराव जों थांनानै हाल एवहैनो गोनां जायो नङा होमबा हालिनै हालिथाम जों हाललिवो। माने गोबाव सम जोङो खस्थ' खालामनानैसो जों मा मोनोमोन माइखौ गायनो हायोमोन। मोसौजों हालेवनानै दा थिग दानि जुगावहाय
औ नंगौ।
औ। जाय आइजेंखौ जों बुङोबा हालेवनो थाखाय नाजों जेरखम दा थिग बैफोरबायदिजों माने खम समनि गेजेरावनो जोङो गोबां बिबांनि हाखौ जों एवनो हानायनि जोंनाव बे सुबिदा फैबाय आरोखि नोंथां
औ
बेबायदि आरोखि दा बिनि थाखायनो जोङो मा खालामसै दानि जोंनि मदार्न जुगावहाय नैबे जायखि गोनोखोआरि जुगावहाय जोङो खम समनि गेजेराव माने गोबां आबाद मावनो हानायनि थाखाय जोङो बैफोरबायाददि मोसौ मोसा जों हालेवनाय नङा होमबा जोङो माने खस्थ' खालामनानै हालेवनाय बेफोरखौ नागारनानै गोनोखोआरि जुगजों लोगोसे गं बा गंफ्रोमबो गामियावहाय जोङो ट्रेक्टरजों हालेवनायखौ माने जों नुनो मोनसै आरोखि बेबायदि आरोखि आरो बेजों लोगोसे जोंहा बुंनो थाङोबा जेन'बा आबाद मावनायाव गोदोनि समाव जों मा खालामोमोन जेन'बा जोंहा माने अर्गानिक हासार होयोमोन नङा होमा नोंथां
औ नंगौ
आबादखौ गायखांनायनि उनावहाय बा फोखांनायनि उनावहाय जोङो मा होयोमोन गोबोर हासार होयोमोन। एम्फौनि हासार होयोमोन नङा होमबा दा खिन्थु बैफोरखौ गारनानै जोंनि सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे जानाय आदार बुरजा नांगौनि जाहोनाव नङा हा दा बेनि थाखायनो मा खालामसै जोंनिया दा रासायनिक हासार जेरेखम एम्फौ थैग्रा आरो बेजों लोगोसे इउरियानो सुफारनो नङा होमबा पटासनो बैफोरबायदिखौ होनानै माने आबाद खालामनानै बांसिन फसल दिहुननायखौ आं नुनो मोन दों आरोखि बेबायदि आरोखि आरो बेजों लोगोसे जोंहा गोदोनि समाव रांखावरि आरजिनाया बुहुद गोब्राबमोन दानि जुगावहाय जों रांखावरि आरजिनायखौ एसे गोरलै होननानै आं सानो आरोखि दा नोंथांनि बेलायाव नोंथाङा मा सानो नोंथाङा एसे आंनो फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां औ जेरै जों नोंथां बुंनाया नोंगौ बिदिनो सिगां बिदिनो मोब्लिब मोब्लिबनि जोहै सोलियामोन जेरै ओ गोदोनि दिनाव जेरै नोंथाङा खोनथा बुंखालांबाय फरायसालि बेफोरबायदि गैयामोन औ फरायसालि बेफोरबायदि गैयैयाव फरायनो रोंगौथिया गैयामोन। गोदोनि दिनाव‌ दानि जुगावथ' फरायसालि बिफोरबायदिबो गिदिद गिदिद कलेज ओ बे दं नालाय माने जों गोजान गोजानाव थांनानैबो फरायहैनो हायो आरो ना गिदिर गिदिर टाउन सिटि नोगो जेरै बेफोराव गिदिर गिदिर कलेज थायो आरो ना। ओ बेफोरो थांनानै जों फरायनो हायो गोदोनि दिनाव जेरै जोङो मोब्लिबफोर गैयि समाव जोङो जेरै लेम्प बेफोरजोंनो थानांगौ जायोमोन गोदोनि दिनाव जोङो दावबायनो थाखाय गारि मथरनि आंखालमोन गारि मथरनि आंखालनि थाखाय अ गारि मथरनि आंखालनि थाखाय जेरै मैसो मोसौ गारि बेफोरजोंनो गोजान जायगायाव दावबायनांगौ जायोमोन‌। गारि मथरनि आंखालाव दाथ' दानि जुगावथ' गारि मथर दङ गोजान जायगायाव दावबायनो थाखाय जोङो दाबसे इदिनो गुबुन दाबसे जायगायाव थांनो थाखाय जोङो गारि मथरजोंनो थांनो हायो। औ आरो जोङो रोंनो थाखाय फरायनो थाखाय नोंथाङाबो दा होखादों जायफोरा गोनां न'खर बिसोरो गोजान गोजानाव थांनानै फरायनो हायो एबा गावनि रोंगौथिखौ रोंनो हायो जे उन्दै थाखोनि न'खर बेफोरो ओ फिसा फिसौ कलेज ओ जाय खाथि खालायाव कलेज थायो बेफोरावनो फरायनानै गावनि रोंगौथिखौ मोननो हायो। आरो जायफोरा उन्दै न'खरनि फरायसाफोरबा माने उन्दै न'खरनि गथ' गथ'सा बेद फरायसालि फरायसालाय बेफोरबायदि बेफोरफोरखौनो होनगोन माने बेफोरो जाय बुरजा गावनि रोंनाय रोंगौथिखौ देखायनो हागोन जाय बुरजा गावनि सोलोंनायखौ एबा मार्कखौ लानो हायो अब्ला सरकारनिफ्राय बेफोरबायदि फ्रि फरायनाय रोंगौथिखौ मोननो हायो। बेफोरखौनो जों नुनो मोनो आरोना नोंथां औ थ' नोंथां समाबो जाबाय
औ औ।
ओ मोनथिनो मोननाय लुबैनो मोननायखौ माने मोनथिनो मोननानै गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
नोंथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर फोरमायनानै होनायनि थाखाय गोजोन्थों।
गोजोन्थों नोंथां।